हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों
ए दा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
अ आङो ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ दा ओ जोङो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नङा होमबा? आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां जेरै माइ आबाद नङा नालाय माइ आबाद जों आरो फिथाइ सामथायनि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौ जोङो मावनो हायो। नङा होमबा? दा जोङो मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो जोंनि जिउखौ खुंनो हायो। माखासे जोङो फिथाइ सामथायाइनि बागान बानायनानैबो जोङो आबाद जिउ खांनो हायो। बेबायदिनो फिथाइ सामनायनि बेलायावहाय जेरैहाय जोङो थालिर बागानफोर आरो बिदिनो द्रागन फिथाइफोर बेफोरनि आबाद मावनानै जोङो जिउ खांनो हायो नङा होमबा आरो आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद जोंनि थाखाय गाहायखा नङा होमबा दा जोङो माइ आबादखौ माब्रै जायो मानो होनोब्ला जोङो सिगावनो जेरै जोङो माइ गायनो थाखाय खोथिया फोनो जोङो जोलैनो दोननाय माइजलि थानो नांगोन नङा होमबा जोङो माइ जोलै दोननानै लाखानांगोन बिनि उनावसो जोङो मा औ बिनि उनावसो जोङो खोथिया फोनानै बिनिफ्रायसो जों माइ गायनो हायो दा जोङो माइ गायनो थाखाय बै खोथियाखौ फोनो जों दुब्लि एबा हा नांगोन आरो बे दुब्लियाव जोङो मा हालोवनानै जोङो बे खोथियाखौ फोनो नांगोन जेरैहाय जोङो सिगाङावनो जोङो हालौगोरनांगोन बेखौ जोङो मा होननानै बुङो बेखौ खारायनाय होननानै बुङो नङा होमबा बेनि उनाव जोंहा बे खनसे हालेवनायजोंल' जोङो बे खोथिखौ फोनो हाया हाया गोमोन जानायनि थाखाय जों आरोबाव बेखौ हालेवबावगोन, बेखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुंगोन आरो आरो जोबनायाव जोङो बेखौ खनसे मोजाङै हालेवबावगोन जाहा थे बे हाब्रु आरो दै सोनानै बेखौ हाब्रु खालामनानै हालौनो हायो आरो बेनि थाखाय बेखौहाय जोङो बर' होनाय होननानै बुंनाय जायो अब्लासो जोङो बे खोथाखौ फोनो हागोन आरो दा जोंहा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो सोमनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो बे खोथिया मोजाङै रज' जोबगोन आरो बेनिखायनो जोङो सोमनानै लाग्रोनांगोन दैफोराव आरोबाव बे खोथियाफोरखौ जों फोआलासे फोयो ओ दैयाव सोमालासिनो फोयोब्ला खोथियाफोरा बारा मोजाङै रज'आ आरो खायसे खायसे रानलाङोस सान्दुंजों बेफोरनि थाखाय मोजाङै रज'जोबा बेनिखायनो सोमनांगौ आरो सिगाङाव दा जोङो सानसे साननै सोमनानै दोनखानानैसो जोङो फोनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो खोथियाखौहाय बे दुब्लियावहाय मोजाङै सारनानै होसिगोन जेरै गाबागाव जेसेबां नांगौ बेसेबांस सोरबा दब्लायनै सोरबा दब्लायसे दब्लायथाम बेबायदि फोयो आरो बुरजा गायग्राफ्रा बुरजा फोनो नांगौ बेबायदि आरो ओमफ्राय फोनानै जोङो बेबायदिनो दसे सम बेबायदिनो माखासे दानफोर जोङो दोनगोन आरो जेनेबा से दानसो बेबायदि ओमफ्राय जेब्ला खोथिया देरबोबाय अब्ला जोंहा मा गायनो थाखाय हाखौबो जोङो रेडि खालामनो नांगोन आरो ओमफाय बे गायग्रा हाखौबो जोङो बेबायदिनो हालौवगोरनानै लानो नांगोन खारायनानै लाग्रोनांगोन सिगाङाव बिनिफ्राय जोङो आलिफोरखौ मोजाङै दाननानै लाग्रो खानांगोन। बिनिफ्राय ओ जोङो आरोबाव बिदिनो हालेवबावगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स गायनो थाखाय खनसे हालेवबावगोन आरो आलिफोरखौबो जोङो मोजाङै खोनानै लांग्रो जोबखायो। जाहाथे दैफोरा बे दुब्लियाव समानै हाबनानै आबादफो रावहाय दैफोरा मोजाङै हाबदोबो मोननो हायो आरो ओमफाय बे आलिखौबो जोङो खोनानै लाबाय बेनि उनाव जों हाया गोमोन जायोब्ला जों खोथियाखौ फुनानै लागोन आरो खोथियाफोरखौ जोङो सानसे गायनायनि सानसे सिगां फुनानै लागोरखायो आरो मानो होनोब्ला सानसे सिगां फुहोयोब्ला गायनायाव साबसिन जायो होनना बुङो जेरै दोनै फुलाय दोनैनो गायनाय बेबायदिब्ला एसे लेथेर फेथेर जानो नागिरो बीदि सानसे सिगां फुनानै दोनखायोबा खोथियाखौ मोजां जायो आरो गायनायाव बिदिनो जों खोथियाखौबो फुनानै लासिगोन बेनि उनावहाय जोंङो अखानायैहाय जों बे खोथिया थलिनिफ्राय बै माइ गायगोन दुब्लि फोथारसिम जोङो रोगानानानै लांनानै गायहैगोन आरो आरो बे खोथियाखौ जोंहा मा खालामो लेथेर फेथेर जायैनि। मोनसे फिसा फिसा आखा खाखायो आरो जाहाथे बेयो लेथेर-फेथेर जाया लांनो थाखाय मोजां जायो बेबायदि आरो दा जोङो माइखौ गाय बिनिफ्राय ओ माइखौ गायनायनि सिगांहाय जोङो बिदिनो माखासे नों गावबागाव धोरोमफोरखौ लानानै बिदिनो इसोरनाव आर'ज गाबगोन आरो जाहाथे माइफोरा मोजाङै जायो आरो जोंनो मोजां फिथाइखौ होयो मोजां अखा दै मोननानै एम्फौफ्रा जाहाथे जाया बेफोरनि थाखाय जोङो सिगांग्रो आर'ज गाबग्रोयो बेनिफ्रायसो जोङो माइखौ गायो आरो दा जोङो माइखौ गायै गायै बेबायदिनो सोरबाबा बिदिनो दसे सप्तासे गाहामावनो हायो सोरबा साथ' माहाजोनफोरा बुरजा-बुरजा हारजो हाजिरा लानानै बिदिनो सानथाम सानब्रै बेसिमल' गायो आरो नाथाय आगोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला आगोलथ' जोंहा बिदिनो एथ'ग्राब बुरजा हाजिराफोरबो लानो हायामोन बिदिनो गावजों गाव फाला बदलसो गायलाय लायोमोन। दा मोसौजोंसो हालेवोमोन बेनिखायनो बुरजा गायनो हायामोन आरो एसे एसे गायै गायैनो बिदिनो से दान गाहामफोर नांलाय लाङोमोन आरो गोदोनि समावहाय माइ गायनाया दा गायखांनानै जोंहा जोबथा गायनायाव जोङो मा खालामो नांगोल जांख्राबो जायो आरो बे नांगोल जांख्रा जानायावहाय जोंहा बयबो गासिबो जोङो गायजेननायनिफ्राय खस्थ' लानानै सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै गायो नङा होमबा दा बेखायनो गासिबो बेहाय जोबखालि बयबो रंजानायजों ओ माइखौ गायफैयो आरो बेहाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि गासिबो जानाय जायो बेहाय ना बेदर जौ गासिखौबो बेबायदि होयो आरो बर' समाजफोराथ' दा बिदिनो माइखौ लासै लासै बिदिनो गायखांनानै ओ जेब्ला माइया ओ मोननानै हाजानाय जायो बे समावबो हानानै जोङो थिखायो दानि मुगायावथ' जोङो माइखौहाय आबाद फोथारनिफ्रायनो जोङो मारा होनानै लाबोखासै मेसिनफोरजों आगोलनि बायदि नंलिया। दा जोङो हाखांबानो दाइरेक्ट मेसिनावहाय मारा होनानै लाबोखायो आरो ओमफफ्राय दा जोङो माइखौहाय न'आव लाबोनानै फोरान फैनांसिगौल' आरो आगोलनि समावथ' जोङो माइखौ रोगानानानै लाबोनानै आरोबाव मोनसे खरसिला थायोना। बेहाय जोङो दोनफैनानै जाबनानै दोनफैयोमोन लासै लासै मोसौजोंसो मारा होयोमोन आरो गोदोनि समाव। दा दानियावथ' बेबायदि नंला आरो। दा जोङो माइ आबादखौ बेबायदिनो थिखोयो दा माइ आबाद मावनायजों जोङो बेबायदिनो गोबां ओ रांफोरबो खामायनो हायो माइफोरखौ जों फाननानैबो जों फैसा मोननो हायो। नङा होमबा बेबायदि आरो ओंखायनो जोङो माइफोरखौबो गायनो नांगौ मानो होनबा आथिखालावथ' माइ गायग्रा सुबुंफोरानो बारा गैलिया दा नोंथाङाबो आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां ओ जोङो आबाद होननानै बुङोबाथ' नोंथाङानो फोरमायखाबाय जे जोंहा गुदि आबाद होननानै बुङोबा माइ आबादखौनो बुंनो नङा होमबा नोंथां थिक बेबायदि बिदिनो जोङो ओ गोबां आबादफोरखौबो जोङो मावनो हायो जेरैहाय फाथो सबाय सिबिं बेसर अ आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जों मावनो हायो नङा होमबा नोंथां बेजों लोगोसे जोङो थालिर बागान खालामनाय लेबु बागान खालामनाय आरोबाव बेबायदिनो गय बागान खालामनाय बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां जोंहा आबाद होननानै बुङोबा जोङो आबादखौ गोदो गोदाय आजौ आजैमोनानो मावबोखादों नङा होमबा नोंथां? गोद गोदायनिफ्राय लानानै आथिखालसिमहालागै जोङो आबाद मावनानै संसार जानाय बे हुदाया जोंहा दासिम बो दङ। जे जोङो आरो आबाद मावनायखौ जोङो ओ मावोब्ला जोबोद मोजां बा ज बा जोङो साफ्रोमबो आबादजों जोङो जोंनि माखासे हाबा हुखा मावनाय दांनायजों लोगोसे जोङो आबादफोरखौ लांफायोबा जोंहा खोब मोजां मानो होननानै बुङोबा जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनो आबादखौ जोबोद गोनांथि जे जोङो सासे साख्रि बाख्रि गोनाङानो जाथ बा गुबुन माबा मोनसे मावग्रायानो जाथों बेबादिनो जोङो आबाद नङाबा जोङो रावबो थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां जे जोङो माखौ जाग बेबादि जागोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो माखासे साख्रि बाख्रि मावनायजों लोगोसे मा से एसे एनै आबाद सम थानायाव आबाद मावफायोबा जोंहा खोब मोजांथार आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जेरैहाय जोङो सासे साख्रियाला बेबायदिनो माखासे ओ ओरैनो थानाय सम बा बेबायदिनो खामानि बा डिउटियाव थांनो गोनां गैयाब्ला जोङो बेदिनो न'आव जा हायो एसे एनै मैगं-थाइगं बा माखासे ओ आबादफोरखौ जोथोन लायोबा जोंहा जोबोद मोजां। मानो होननानै बुङोबा जोङो जोंनो जेसेबांखिनि सुबुं अनजिमा बांदों एसेबांखिनि जोंनि आबादनि गोनांथियाबो बांदों बा जोङो थांना थानो थाखाय अब्ला जोंनो आबादखौनो नांगोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय बेबायदियैनो जोंहा आबाद मावबोदों जेरैहाय जोङो नांगोलजों एवनानै गोदो गोदाय आबाद मावोमोन गोदो गोदायबो बेबायदिनो माखासे माइ आबाद जुखाम आबाद सिबिं बेसर बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा आबादजों लोगोसे माखासे जोंनि ओ नेमखान्थिफोर जे जोंनि माखासे आबादनि दिहुनथायाइ बेयो जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो जायोमोन जेरैहाय जोङो आबादखौ जोङो मिथिंगायावनो गायबाय आरो आबाद खौ दिखांनानै जोङो माखासे मिथिंगायारि निफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरै ना ओ मा होनना बुङो नांगोलफोरजों आबाद मावनाय आरो बेबायदिनो जोङो उवालफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनोमोन ना जोङो बेबायदिनो उवालफोरजों जोङो माइफोरखौ देनानै बेबायदिनो माइरं दिहुननानै जोङो जानाय बेफोरबायदि हुदा दंबोयोमोन आरो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालनि आरो दानि आबादनि बेलायाव जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो। जे गोदो गोदाय जोंहा नांगोलजों एवनानै खम सम आबाद मावनाय जायोमोन जेन' बुरजा आबाद मावनो लायोब्लाबो जोंहा बोथोर थांग'लायनाय बेफोरबायदि जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे जोंहा ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरबायदि माखासे ओ आगजुफोर बा जोन्थिफोर ओंखारनानै खम समनि गेज जेरावनो गोबां गुवार गुवार हा याव जोङो आबाद मावनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोङो बिनि गेजेराव जोङो माखासे जोंनि मिथिंगायारि खहाखौबो जोङो नुनो मोनो जे गोबां गुवार गुवार आबाद मावनानै बेफोराव रासायनारि हासार बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय हाग्रा बुथारग्रा मुलि बाहायनाय बेनि जायै जोंहा मिथिंगाया सानफा एफा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों। बेबायदिनो जोङो ओ आबादनि अनजिमाया बांनायलाय जोङो बा आबाद फोथारनि अनजिमाया बांनायलायो माखासे हाग्रा खुमग्रा दानफायनाया बांनायलाय जोंहा माखासे जोंनि जे जों लाग्रा हां लाग्रा अक्सिजेन गेस बिनि बिबाङा जोंहा खमायलांदों आरो हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसजों लोगोसे गारि मटर रनिफ्राय गनाय उखुन्दै बायदिफोरा जोंहा बांलांदों आरो कल खारखानानिफ्राय गनाय उखुन्दै लोगोसे जोंहा बे कल खारखानिफ्राय जोंहा ओंखारनाय खाम मुवाफोर बेफोर दैजों गलायहैनाय बेफोरनि जोहै जोंहा गोबां मिथिंगायारि गाज्रि जादों आरो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो ओ आबादखौबो जोंनो फारसेथिं नांगौ आरो जोंहा फारसेथिं जोंनि खहाबो जादों नङा होमा नोंथां? दा बेफोरखौ समानथाइ लाखिनो थाखाय जोङो नांनायनि बारा आबाद मावनायखौबो होबथानो नांगौ बा जोङो आबादजों लोगोसे माखासे नांगौ जानाय बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो गायफायोबा मोजां नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय लांदाङै थानाय हा बा जोङो लामाफोराव बा लामानि साखाथि ओ बेबायदिनो लामाथारथ' नङा लामानि बेबायदिनो एसे गोजान ना ओरैनो थानाय जे जायगायाव जोङो आब आबाद मावजाया बैफोरबायदि जायगाफोराव जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो गायनो नांगौ नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो खालि जोङो जों जाग्रा ना बेफोर आबादखौल' मावनाया गाहाम नङा। जोङो बिफां लाइफां एरहोनो थाखाय जोङो माखासे जों जाजाग्रा फसल बिफांफोर जेरैहाय माखासे फिथाइ सामथाइनि बिफांफोर थाइजौ खान्थाल आफेल दा बेफोरबायदि जोंहा गुबुन गुबुन बिफांफोरखौबो जोङो गायनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो माखासे जाग्रा आदार मोननायजों लोगोसे जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेस मोननो हागोन। आरो जोंनि बोनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोरो बोनानै लागोन नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो थि बिबाङै जोङो आबादफोरखौ मावोबा जोंहा मोजां जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ जों गोबांथार रासायनारिक हासार बाहायनाय बेनि सो सोलाय जोङो ओ मिथिंगानि हासार बा जोंनि मोसौ फुखि बा बायदिसिनानि ना बा बिफां लाइफां सेवनायनिफ्राय बानायनाय हासार बेफोरखौ बानायोबाना जोंहा खोब मोजां जागौ आरो बेबायदिनो जोङो हाग्रा फोथग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनाय आरो बेबायदिनो एम्फौ फोथै मुलि बाहायनाय जोङो बेफोरखौबो खम खालामोबा जोंनि मिथिंगानि रैखाथि जायो आरो जोङो आबादखौ जोङो नांगौ हिसाबै मावदांब्लेबाल' जाया नङा ओमबा नोंथां बेनोसै आंनि नोंथांजों सावरायनाया गोजोननाय थाबाय नोंथां